नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथाङा
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
औ औ औ आं नोंथांजों ओ जोंनि फोरबोफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो जेरै दो-जोंनि दोरोङारि फोरबो औ औ औ बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो सम होनो हागोन नामा नोंथां खोनादों नों
हागोन हागोन हागोन
औ अ बैसागोखौथ' औ औ बैसागोखौ थ' फालिखायो जानांगौ नोंसोरनिथिंजायबो
औ फालियो
औ औ दा नोंथाङा औ औ औ औ नोंथाङा ओ एसे सावरायनो बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा बैसागु बोथोरखौ माबायदि मा फालिनाय जायो माब्ला फालिनाय जायो बेफ फोरनि सोमोन्दै
औ बैसागोखौ जेब्ला
नंगौ
बैसागोनि समा सफैयो औ जों बेखौ माने रंजानो थाखाय ओ रंजानो थाखाय माने ओ मा होनो जोङो रेडि जायो गासैबो थागथियारि जायो बेनि सिगां बैसागो बैसागो उम बैसागो मोननायनि सिगां जोङो मोसौ बैसागु होननाय दङ मोसौ बैसागु जेराव जोङो जेराव ओ जोङो मोसौ खौ
औ औ
थुखैयो जोङो। ओ बे मोसौ थुखैयो। बे मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां जोङो बे मोसौ थुखैनायाव जि ओ जिबादि माने मुवा मुवा बेसादफोरनि गोनांथि जायो जों बेखौ माने जों बेखौ माने ज ओ ज बुथुमनानै जगार खालामनानै लायो। जेरै हालदि ओ एम्बु फान्थाव ओ दिग्लि लिथि औ लाव
नगौ नंगौ
औ बेफोरखौ जोङो ओमफाय जोंनाव मोनसे दङ थाराय होनाय थाराय होननाय दङ थाराय बेखौ जोङो माने सानसे सिगां मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां जोङो। ओ बुथुमनानै लायो बुथुमनानै लानायनि उनाव अखानायै फुंआवनो जों बेफोरखौ बे-बे-बेफोरखौ फिसा फिसा हानानै जोङो माने ओ लो सुयो आरो मा माला सुयो औ माला सुनानै औवाजों माला सुयो बेनि उनाव सुखांनायनि उन नाव सुखांनायनि उनाव जोङो ओ बे साराय साराय नङाबा बे थौनि जेराव जोङो अरजों जोङो अरजो जों माने ओंखाम ओंख्रि सङो बेनि बेनि माबाखौ बेनि ओ बेनि हांगारखौ जोङो हल'नानै ओ थाव गुबैजों ओं ओ गलायनानै जोङो ओ मो-मोसौनायाव जोङो ओ मोन से माबा हो मोदोम मो-मोसौनि मोदोमाव माने ओ गोसोम गोसोम माबा थुनानै होयो आरो ओं औ थुना होयो बिनि उनाव जोङो मोसौ ओ मोसौफोरखौ दैमा जिंफोराव लाङो। नङाबा दुब्लिनि जे जेराव जमा जानानै था-थायो बेयाव जोङो लांनानै माने बेखौ जोङो। थुखैयो आरो जेरै जोंङो बेयाव मोसौखौ थुख हैनायाव जोङो मेथाइबो खनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै ए बारिबायथा बिदि जोङो ओ जमानो मान है माबानानै मोसौखौ थुखैनाय जायो थुखै थुखैनाय जायो आरो थुखैनाय ओ थुखैनायनि थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौफोरनि मोसौनि माने मोसौखौ बे दिनखालि मोसौखौ जों एगारनानै होयो । ओ बिनि उनाव ओ बेे फागा फागा गा बोराय लाङो जों गलिनिफ्राय ओ गलिनिफ्राय फागा बोराय लांनानै जोङो इजा बे थागा बोराय द खौ थुखैयो बे जायगायाव जोंङो बे एदिगिलि देगलिलिथि बिलाय ओमफ्राय बेै ओ माला माला सुनाय खौ जोङो मोनसे गारबोनानै बेखौ बावनानै गारबोयो आरो बिनि उनाव जोङो ओ फैनायनि ओ फै-फैनानै न'खराव जोङो माने बे मुदा मुदायाव माने थुनानै होयो आरो दिगलि लिथि बिलाइखौ लानानै बे लोखौ ला मालाखौ लानानै मोनसे मोनसे जों थुनानै होयो बेनि उनाव बेयाव जेराव हानाय लाव लाव फान्थाव हालदै बेखौ हानायफोरखौ जोङो न' न'नि सोरगिदिं दिं सारनानै होयो आरो औ बेनि उनाव जोङो ओमफाय मोनायाव मोनायाव जो जोङो माने मोसौफोरनि थाखाय माने बिसोरनो जेरै जोङो मानसिफोरा गोदान गस्ला गानो बिदि बिदि होननाय मोनसे जि माबानाय दङ जोंनि जोंनि एरियायाव माने बेनि थाखायनो माने मोनायाव मोसौफोरनो थाखाय गोदान गोदान फागा माने गलियाव बिसोरनि थाखाय लानानै बिसोरजों बेदान गोदान फागाजों साथि साथि लगायनानै माबा ओ राइदिंनि बिलाइ लानानै सा लगाय लानानै साथि लगायनानै बिसोरनो माने बेजों खानायजो खानाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ औ।
बिथांमोननि ना नोंथांमोननि ऐ ओ ऐ एरियाव माबोरै माने
औ नोंथाङा जेरै बुंलांबाय औ औ नंगौ नोंथाङा जेरै दा बुंलांबाय नै बेबायदिनो जोंनि थिं नुजायो फालिनाय जाया आरो ओ नोंथाङा जेरै बुंबाय गिबि गिबि सानखौ जोङो मोसौनि सान हिसाबै फालिनाय जायो जेरै सैथो दाननि जोबथा सानखौ। जोङो मोसौै बैसागोयै हिसाबै फालिनाय जायो आरो। बै मोसौ बैसागोआव गोबां ओ नियम खान्थि दं नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जोंनो बेयावबो गोबां मुवानि गोनांथि जायो जेरै लाव फान्थाव दिग्लिथि खाराय आ बे गोबां ओ मुवाजों खांथिंना लायो आरो। सानसे सिगांनो औ खांना लांनानै बेनि उनाव जोङो फुङाव जेब्ला लांगोन मोसौखौ थुखैनो बे दिना जों बेखौ खांनाय ओ जे मुवाफोर दं बेखौ जों हाफ्लेनानै लायो आरोना। हफ्लेेजोबनानै लायो लानानै बेयाव जोङो मा खालामो औवानि आरुं जिरो आरो बेै आरुं मुङाव जोङो माला सुनाय जायो बिदों। बेबायदिनो जों दिगिलि लि बायनानै बेखौ लावथिबो बानायनाय जायो आरो मुथा मुथा खानानै औ बेबायदिनो जोङो दै हाखर एबा दैमाफोराव लांनाय जायो आरो मोसौ थुखैनो बेबायदिनो लांनानै नों थाङा जेरै बुंलांबाय। ओ जोंना आगोलनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय मेथाइ दं जाय मेथाइखौ जों खनै खनै बै मोखौखौ थुखैनाय जायो आर लाव फान्थाव जा हानाय दङमोन बेखौ खौ जोङो सारना औ बेबायदिनो जों खालामनो नै बैयाव ओ जेरावथुब थुखैनो लांगोन बेयाव जोङो दिग्लि लिथि बा थाराय आरि बेखौ थुनानै बेयाव जों गोजाम फागाखौ गारबोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंङो औ नोंगौ। बेनि उनाव जोङो ओ बै मोखौफोरनो ओ बे दिना जोङो गोदान माने दिरुं होनाय जायो आरो गोदान दोनदां होनाय जायो। बेबायदिनो औ नंगौ बेबायदिनो मोना मोना नोंथाङा जेरैबाय बावनाय जायो बेनि उनाव जा मालास सुनाय दङमोन बेखौबो जों लाना फैनानै मोसौ गुलियाव आलायना दोननायखौ नुनो मोनो आरो औ औ बेनिफ्राय जा जोङो लाव फान्थाव हानायखौबो एसे लाबोफा फिननानै जों उखुम मुदाफोराव सारनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो बैसागु मिसे सानखालिनिफ्राय जों मानसि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो आरो ओ जेरै जोङो बैसा बैसागोआव उन्दैफोरा गेदेरनि बोर लानाय ओ मान होलायनाय बेफोर खौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो जोंनि मोनसे नियम खान्थि दङ जेरै गोखा गोखै जानाय बैसागोआव। औ जायो औ औ औ नंगौ जों गोबां ओ बिबनि माने मैगं थाइगंफोरजों हाग्राफोरनिफ्राय हारथिंनानै बेखौ संनाय जायो आरो गोखा गोखै जाना नाय होननानै बुङो बै ओ आगोलनिफ्रायनो फो फोथायनाय दंदि बेबायदि बैसाग दानाव जों जायोबोब्ला गोबां ओ बेराम आजारनिफ्राय खारगनो हायो बारगनो हायो होननानै ओ जोंनि गोदो आबौ आ बै मोननि समनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो जों फालियो आरो औ नंगौ बेनि उनाव जोङो बैसागु होनो अब्ला जों गासैबो गामिनि ग थ' गथाइ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जों गासैबो माने ज' जानानै जोंनि जे दोरोङारि गाननाय जोमनाय जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै दानाय दख'ना थावसि आरिखौ जों गाननानै ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नो जेरै हौवाफोराबो गामसा बा जेरै हिनजावफोराबो गोमो गोथां गोजा गाबनि बेबायदि गाननाय जोमनायखौ गानो गाननानै औ नंगौ जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय जेरै सेरजा जथा अल गंगोना आरि लानानै जोङो ओ गामिनि गा
सिफुं खाम सिफुंबो लाबाय
आरो बेखौ लानानै जोङो गामिनि गासैनावबो न'खर न'खर हाबो आरो हाबनानै जोङो बै न'खरनो गाहाम हामलायथिनाय होयो बेनिफ्राय बै न'खरा जोंनो ओ माइरं मा फैसा आरि जाय जि गोसो बेखौनो हरो आरो बेबायायदिखौ रंजानाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथांमोनसिमबो थाङो दा सानो
जोंनिं जोंनिथिंजायबो औ औ मोसायो मोसायो औ जोंनाव औ जोंनाव ओ बोराय बुरै बोराय बुरै गासैबो ज' जानानै मोसायो आरो जेरै खाम नोंथां नोंथाङा जेरै जेबायदि बुं खाम सिफुं लानानै ज' ज'यै दै न'खर न'खर न'खर न'खर थांनानै माइरं सोरबा माइरं हरबाय सोरबा ओ रां रुफा हर रां हरबाय बिदि जायो आरो नाथाय ओ दानि दानि मुगायाव दानि मुगायाव बां माहायबा माह जायगायाव गामि फुं फोराव माने औ दोरोङारि दामग्रा देग्रानि अनगायैबो
औ औ नंगौ औ जेरै रेकर्डिं केसेट मबाइल आरि देखफोरजों औ जों मिथिंजायैबो बिब्दिबो नुनाय जायो आरो। आगोलनि बायदि गैलिया आरो आनि बदि जेसेबो औ रंजा बसि ओंखारोन बेबायदि नुनो मोनो। जाला आरो आथिखालाव बिदिनो जानगार द्र देग्राफोरखौ खम लानाय नुनो मोनो आरो।
उम आ दानि ओ दानि माने। दा दा दा समाव
नगौ
गोबां गोबां माने लाइमोनफोरा ओ जेरै खाम सिफुंफोरखौबो दामनो रोङि खौ जों नुयो बेफोरनि सानो बेफोरनि थाखायनो जेन माबाया बैफोर रेकर्डिं केसेट फोरजों मोसानायफोरखौ लानानै बेखौ मो फसायो सानो आरो आङो औ जेरै दामनो रोंला नालाय। दावबा
औ बेबायदिनो खम जालांबाय आरो। आगोल जेरै दामनाय देनाय लायोमोन। आथि खाालाव लानायखौ नुनो मोननाय जाला आरो बेबायदिनो बैसागो औ नंगौ। बैसागो बोथोराव गोबां बेबायदिनो रंजा खुसि बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेनिगेजेरावनो जेरै जोंनि न'खरनि थै लांनाय बेनोबो
औ औ नोंथांमोननिथिंजायबो स्नि सान
औ नंगौ नंगौ स्नि सान फालियो जों बेफ्रायनोग नंगौ दे बिदिब्ला नोंथां जोङो सावरायनानै गोबां बाथ्रा मोन्थिनो मोनबाय। बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय औ साबायखर साबाय नोंथां।